हेलौ औ खोनादों दे नोंथां। एबारो गोसायै खोनादोंना?
औ एसे मोजाङैनो खोनादों नोंथां।
औ दा आं नोंथांखौ माने औ औ माने एसे कमप्रमाइस खालामदो आरो नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ।
माने ओ दा आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना जाबाय आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय आरो।
औ नोंथां औ।
माने जि जोंनि दाथ' माने मिथिंगायारि खैफोद नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
मिथिंगायारि खैफोदाथ' जोंनियाव दिनै गोबां जागासिनो बे मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव माने जा ओ सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां औ औ सावरायजागोन औ।
दा बे मिथिंगायारि खैफोदनि सायावनो नोंथाङा आ हायोब्ला दसे सम मान एसे फोरमायना होदो आरो।
औ। दा नोंथाङा मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोबा दा हमना ला दैबाना जायो बा जोंनि ओइ जि ओ भुुमि कम्प होननानै बुङो हारसायाव ओ औ बर'आव ओ बांग्रिं औ औ नोंथां औ बांग्रिं बांग्रिं आरो दैबाना आरो थिग बेबायदिनो ओ गोबां दं आरो रो ना नोंथां? मिथिंगायारि खैफोदाव दा जों गिबियै हाय
औ।
ओ लायोबा जोङो लानो हागोन मानो होनबा नोंथां। औ दा मिथिंगायारि खैफोदाव ओरैबायदि ओ जोंहा गामि ओनसोल बा टाउन ओनसोल बा जायगा लाय ओरैबायदि ने खस्थ' ओ जायो नोंथां मिथिंगायारि खस्थ' होयो ‌। दा बेफोरो जाहैबाय जों गाव गावनि गाव गावनि गोरोन्थियाव जायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां। दा जेरै बुंनो थाङोबा औ दा जों जेरै बुंनो थाङोब्ला हमनानै ला अखा हाबाय थायो। अखायाथ' बे हाखागोन बे मिथिंगानि नेम मोनसे नङा होमबा नोंथां? दा ओ थिग बायदिनो औ दा थिग बेबायदिनो गामि ओनसोलफ्राव हमनानै ला जोङो बेफोरखौ खैफ फोदखौ जोङो नुनो थाङा दैबानानि खैफोदखौ। ओ गोबां जागायावनो गामियावबो जायो नोंथां जिहेथुनिखि जोंनिया हाजोआरि बे हाजो ओनसोलनि खाथिफ्राव दैबानाफ्रा ओ मो दै बानाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बे मिथिंगायारि खैफोदजों दा बेफोरबायदि मिथिंगायारि खैफोद जेब्ला फैयो जोंनियाव थारमाने बुंनानै फैयो आरो ना नोंथां।
बे थुदखथान हथात हथात दै माने एकदम थालमोनि माने ओ फो फात्ता मोननै फैना होयो आरो ना नोंथां। दा जेराव जोङो बेखौ ओ जेराव जोङो फार्स्टआव जेब्ला खोनसे जागोन बेयाव जोङो खुनुपदे साननानै मोना जे बे खैफोदा फैगोन होननानै।
नंगौ नंगौ।
बे जुदि खैफोदानो जुदि बारे बारे जायो अब्ला जोङो थिग थियारि खालामामना थानो हायो जे अबेबायदि फैगोन बेबायदि जागोन होननानै दा ओ बेफोरनि बागै जोङो सावरायनायाव थिग बेबायदिनो जोंना आसामनि मुंदांखा गुवाहाटि सोहोर नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ दा बिनि बागैनो आङो नोंथांनो फंनैसो बुंसै जे दा गुवाहाटि बायदि नोगोराव दा गुवाहाटि नोगोरावहाय जोंनिया फोरबायदिया ओ बबेबा जायगायावहाय गोजौ बबेबा जायगायाव गाहाय दा बेयावहाय जोंनानै गाहाय दैमा होननानै बुंनो थाङोबा जोंहा ब्रह्मपुत्र दैमा नङा होमबा नोंथां? जिथुनिखि दैया जोंनिया चाइनानिफ्राय बोहैबोनानै चाइनाव वांसिं ना मा मोनथाय आं नोंथां नाथाय बावबाय आरो ना आङो बे दैनि नामखौ ओ बे दैआहाय चाइनायावहाय फैनानै जोंनि आसामाव जेब्ला ओ जोंनि भारत हादराव जेब्ला नाङो आरो ना नोंथां बे नो जाहैबाय जोंनिया ब्रह्मपुत्र दै जि जिनोखि दैया जोंनि आसामनि बिखाजों बोहैलाङो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नंगौ।
आसामनि बिखा होननानैबो बुंनो हायो जोंना ब्रह्मपुत्र दैखौ।
औ औ औ।
औ दा जेब्ला जोंनियाहाय देरबोयो गिदिर जायो थिग बेबायदिनो गुवाहाटि नोगोराहाय लोमसावजोबो दा लोमसावनायनि खारनानो जाहैबाय नोंथां ओ अयथासार न' बां ओ न' बां मिथिंगायारिखौ मिथिंगाखौहाय खस्थ' होनायमोन मा ने न' बां लुनाय आहाय बिल्दिं गोजौ गोजौ आरो बेजों लोगोसे दा ड्रेन बानायदों ड्रेनखौहाय मा लामानि गोजौ गोजौसिनाव बानायना दोनदों नोंथां ड्रेना थानांगौ लामानि गाहायाव किन्थु ओ गोजौआव बानायना दोनदों दा बेफोरबायदियावहाय ओ आरो थिग बेबायदिनो बुंनो थांबा एसे गाहाय जायगाया। जेराव दै थाङा दैफ्रा थांनो खाबु मोना गोजौ गाहाय हाजो जायगाबाबो माने ओ एसे सिस्टेमेटिक जेरै जेनेबा गोजौनिफ्राय गाहायाव दैया बोहैलाङो थिग बेबायदि गो बोहैलांनो मोनबासो मोनसे जायगायाव दैया थायालासिनो मोनसे जायगायाव बोहैलांगोन।
औ
नाथाय गुवाहाटि बायदि सोहोराव माने गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय दा बेफोरबायायदिनि थाखाय जोंहा ओ दै दैनि दैजोंहाय जोंहा मिथिंगायारि खैफोदखौ जों नुनो मोनो। आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बांग्रिं होननानै बुङोबा नोंथां दा नैबेबो मिथिंगायारि खै फोदाव गोगलैयो जिथुनाखि जोंहा अयथासार माने अय थासार जोङो मिथिंगाखौ खस्थ' होनायनि जाहोनाव ओ बेफोरबायदि खैफोदखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां दा बुंनो थाङोबा जों गारि मथर अयथासार जाबाय बिफां सिफां जों गायलिया दानफायगासिनो दानफायगासिनो
फायगासिनो
न' लुगासिनो जोङो गिदिर गिदिर आरो थिग बेबायदिनो ओ जोङो टावार खुन्था बानायगासिनो मिथिंगाखौ माने ओरैबायाददि खस्थ' होदों जोङो सोलियाखै आरोना नोंथां दा बि बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोंनिया मिथिंगायाहाय जोबोद खस्थ' खस्थ' मोनो दा बेफोर खस्थ' मोननायनि नो मिथिंगायारि खै आरो बेफोर खैदा जानाय लोगो लोगो जों सुबुं माहारिया खस्थ' खस्थ' मोनो आर ना नोंथाङा दा नोंथाङाबो एसे ओ बेफोरनि बागै फोरमायना होगोन नामा
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ औ माने मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला
फोराबो एसे नि बागैनो एसे फोरमायना होदो नामा।
औ औ औ फोरमायजागोन।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ खोनादों।
माने मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला बियो माने खिथाखानानै फैया होननानै बुंबाबो माने बारा गोरोन्थि जानाय नङा नाथाय खायसे बिथिङाव मिथिंगायाबो माने जोंखौ माने वारनिंखौ होयो आरो न'
औ नोंथां औ
दा मिथिंगा मिथिंगाया खैफोद होनना बुङोब्ला जोंहा बांग्रिंनिफ्राय लानानै बारहुं अखा दैबाना बेफोरबायदिनो अरखें बेफ्र्रुनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने जोंहा मिथिंगायारि खैफोद दङ बेनिनो माने मिथिंगाया माने खायसे समाव ओरैबायदि माने गावनि महरखौ लानो गोनां जायो होनना बुङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिया जे मिथिंगानि सायाव खालामनाय माखासे अयनाय जायनि थाखआव बेफोरबायदि माखासे माबायाव भुगिनो गोनां जादों आरो जोंनि सुबुंफोरा
औ नंगौ नोंथां।
हाजोखौ जावख्लानानै न' लुनाय बा माबेबा दहा गोस गोथौ जायगाखौ माने माने फबनानै दै थानाय जायगायाव माने फबनानै बेयाव जुदि जदि जों न' लु लुयोब्ला बेफोरबायदिनो दैमा दैमाफोराव जुदि जोङो बायदिसिना जाबोर जोथर गारनानै जुदि दैमाखौ माखासे जाबोर जथरजों बुंफब होयोब्ला बेयाव फ माखासे माने दैफोरा माने जमा जाथुमनानै माने माखासे लोमसावनाय महर लायो बेनि उनाव माने बे माने दै बानाया महर लायो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिंगाया माखासे हा जावगनाय बेफोरनि बिथिङाव माने दैबानाखौ जायो होननानै बुंनो हायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दैमानि जि बाला अन्थाइ बे फोरखौ दैखोसिन दैखोसिन लांनानै सुबुं माहारिफोरा माने गावसोरनि न' बां लामा बायदिसिना बानायहैयो नाथाय दैमानि खाथियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा बे दैमानि दाहारा गोबां जानायनि थाखाय माखासे माने दै बानाया हा खुरखालांनानै माखासे बिथिङाव माने जोङो